अ नोंथां।
अ खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय खुलुमबाय।
ओ नोंथांनो आङो मोनसे जाहोननि थाखायसो फन खालामदोंमोन नोंथां ओ बे जोंनि दा सोलिनाय बोथोर- बोथोरनि सायाव माने सावरायनो होननानै सानदों आरो दाथ' बो माने दसेनो सान्दुं दसेनो अ‌ खा बेफोरबायदि जाबाय थायोना औ दा बे बि थिङाव आं माने सावरायनो होननानै नोंथांजो नोंथां फ' कल खालामदोंमोन दा बेफोरनि गाहाय जाहोन बेफोरखनि बागै नों थाङा माबाफोर बुंनो सानो नामा?
ओरैनोथ' बोथोर होननानै बुङोब्ला जोंनि ओनसोलाव
औ।
बायदि बिसेबां ओ अखा हादोंब्लाबो जोंनि गेजेराव बेबायदि ओ गिदिर मोनसे जाथाय सोमजिदों बेबायद दि जोंनि गेजेराव गैथ'आ थेवब्लाबो जों आसाम राय्जोआव थायो हिसाबै ओ जोङो बेखौनो बुंनांगोन जे बोथोरजों समजों मोनसे गोथौ सोमोन्दो दं। बोथोर आरो सम मोनसे गो-गोथौ सोमोन्दो दं जायनि जाहोनाव ओ बोथोर थांनाय लोगो लोगो जोंनि नैबे हालामाव बा जोंनि हायेन ओनसोलाव बोथोरजों सोमोन्दो लानानै बोथोर बाय बोथ थोर बिदिनोव माबेबा समाव अखा माबेबा समाव सान दुं माबेबा समाव रुइदो बेबायदि जोंनि गेजेराव जाबाय थानाय जोङो नुनो मोनो। आ जोंङो बोथ थोरजों सोमोन्दो लानानैनो जोङो गोबां सुबुङा आबाद मावो हिसाबैथ' जोंनो बोथोर सोलायनायखौबो नांगौ जायो। दा जोङो बुंनो थाङोब्ला बोथोरा जोंनि गेजेराव आ बेबायदि मोनसे गोहोम खोलैनो हानाय जोंनि नैबे ओनसोलाव जों बेबायदि मोनसे गिदिर बिदिन्थि जोंनि समाव गैथ'वा। थेवब्लाबो बोथोर हिसाबै जोङो माब्लाबा माब्लाबा गोबां सुबुङानो बांद द्राय बार बारनायनि जाहोनाव जोंनि गोबां गोरिब न'खरफोरनि न' बांफ्राबो सिलिंखार बा सेवहांगार जानांनाय जोंनि स गो गेजेराव माखासे बिदिन्थिफोर दङ दा बिदिनो गोबांथार बारहुंखा बारनायनि गेजेरजों बिफां लाइफां बायसिननाय न' हुख्रेमनाय थिंफ्रा गोजौ खाबथानाय फारसेनिफ्राय बिरख्लायनाय बेबायदि बा गोलैनाय बेबायदि जोंनि गेजेराव गोबांथार माखासे बिदिन्थि दङ। थेवब्लाबो बैफोर बिदिन्थिफोरखौ नायोब्ला गोबांथार जोंनि बर' सु बुंफोराबो बैफोरबादि बोथोरजों हा बोथोरजों खाब जानानै दङ होननानै जों बुंनो हायो। दा बोथोर बोथोर मालाय बोथोरनि समाव गावबा गावनि सम गावबा गावनि ओ गिदिंनायनि मोनसे बोथोर सोलायनायनि मोनसे सम जों बेखौ होबथानो हाया बे मोनसे मिथिंगानि सोरजिथाइ बा मिथिंगानि जाहोन जेराव जोङो माब्लाबास सान्दुं दुङोब्ला गरम जायोब्ला जों गरमथारलै होननानै जोङो थावरिनानै थानो जोङो गुब बेबायदि मोनसे राहा जोङो हमदांनो हाया जेराव जोङो बैफोर बिदुंनि थाखाय जोङो माब्लाबा जोङो गोबांथार बिदिनो आजिखालिथ' टोक टेक्न'लजिया सोलायजोबबाय दा बैफोरखौ नोजोर बोनानै जोङो बिदिनो न' सिङाव थानानै जों मोजांथार बेबायदि खामानि मावनो हानाय जोंनि गेजेराव जाबाय। दा माखौथो बुंदों बोथोर सोलायनाय दोनैनो दोनैनो सानदुं गाबोन अखा दा बैफोरखौ नायोब्ला जों बुंनांगोन जे बोथोरा गावहानो मोनसे खानानै लाखानाय मोनसे थि सिमा दं। जायनि जाहोनाव जों सुबुं माहारिया हमदांस' हाया माब्ला अखा हायो माब्ला बार बारो आरो बोथोरजों सोमोन्दो लानानै जोंनि आबादफ्राबो गोबां बेबायदि दैज्लांनि समाव जोङो दिनैनि समाव दाबा दैज्लांनि सम। दा बे समाव जोंनो अखाखौबो गोनांथि जायो।
नंगौ नंगौ।
औ दा अखाखौबो जोंनो गोनांथि जायो जायनि जाहोनाव जोङो अखा हायोब्ला जोंनि गोबां आबादजों बा आबाद मावनानै जाग्रा सुबुंफोरा जों रेहाय मोनो अखा हानायनि गेजेरजों। जोंहा दंग'जों जोङो
दै लाबोनायनि गोनांथि दं जोंहा दुब्लियाव माइ फोथाराव सोयोब्ला जोंहा दैनि गोनांथि। दा बेनिखायनो जोंनो अखा बोथोरखौबो नांगौ जायो दा खायसे समाव जोंनो सानदुंखौबो गोनां जायो।
औ-औ।
जोंनो सान्दुंखौबो गोनां जायो मानो गोनां जायो। जेराव जोङो मोनसे फोथाराव बा मोनसे दुब्लियाव जोङो आबाद मावनो थाखाय दैज्लांनि-निल' गोनांथि गैया। मेसें बा सान्दुं-सान्दुंनिबो गोनांथि दं। बबेबा आबादा जोंहा दै बोथोराव जोंहा थावरिनो हाया। बबेबा आबादा जोंहा दै बोथोराव थैजोबो दा बबेबा बोथोराव जोंनो सान्दुंनिबो गोनांथि दा सान्दुं मोनोब्ला जोंहा
जोंनि आबाद फोथारा दै जानाय जानानै थानायनि निफ्राय जोंहा सानदुं दुङोब्ला रानखांनाय फैयो आरो एसे रैखा मोनो। दा बेबायदि नङा जे जोंनो सान्दुंखौबो अराय सम नांगौ। बेबायदिबो नङा सान्दुं जोङो अबारद्राय दुङोब्लाबो जोंनि बिदुंनि थासारिया खोब गाज्रि जायो जों जायनि जाहोनाव जों मालाबा-मालाबा जों मानसि हिसाबै थावरिना थानो थाखाय बिराद गोब्राब मोनो जों मानसिल' मानसिनिल' अनगायै जों जोंनि गोबां जों न'आव फिसिनाय जिब जुनार जेरै मोसौ मै दाउ अमा हांसो बेफोरबो थावरिनानै थानो थाखाय बिराद गोब्राब जायो। गोबांथार बिदुं-बिदुं दुङोब्ला दा जोंनो बे बुङा जे जोंनो अखाखौबो कन्टिनिउ नांगौ आरो सानदुंखौबो जोंनो कन्टिनिउ नांगौ जों बुंनो हाया। जोंनो मोननैखौबो नांगौ दैज्लां बोथोरखौबो नांगौ जोंनो मेसें बोथोरखौबो नांगौ। जायनि जाहोनाव जोङो मेसें बोथोर सफैब्ला
गोबांथार बेबायदि आबाद फोथाराव जोङो आबाद मावनानै मेसें बोथोरनि आबाद जों दिहुनन्नानै लायो। दा बेखायनो बैफोर थासारिखौ नाहरजोबोब्ला जोंहा गासिबो रोखोमनि जोंनो थासारि बिदुं बा अखा बा गुबुन गुबुन थासारिफोरनि जोंनि गोनांथि दङ दा बैफोरनि सायाव आं बेबायदि बुंनो सानो आरो दा नोंथांनि बेलायावबा मा बुंनो सानो आं नोंथांनिफ्राय एसे फंनैसो
औ दा- नोंथांनि बेथ' आङो माखासे बाथ्रा मिथिनो मोनखाबाय। दा नोंथांनिफ्राय आङो मिथिनो मोनबाय जे जोंनि बोथोर बे बोथोरा माने गावबा गाव मोनसे माने सोलायस्लु आखुथाय दंखायो। औ औ बे बाथ्राख जों आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो हाबाय। आरो बेखौ जोङो सुबुं मा आरो बेखौ सोलायनोबो हाया। आरो बेखौ बदलायनोबो हाया बेफोरबायदि खोथाखौ आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो हाबाय आरो।
औ औ।
बोथोर बुङोब्लाथ' जोंहा दैज्लां बोथोरावथ' अखाया हाखागोन नङा होनब्ला?
हायो हायो।
औ मेसें बोथोरावथ' मे सान्दुङा दुंखागोन। बेफोर बाथ्रा माने ओ नै बे माने बे मिथिंगानि मोनसे माने ओ बोथोरनि आखुथाइ बेफोरो नङा होनबा नोंथां। औ बां
आखुथाइ
नोङो हमना ला नोङो अखा बोथोराव अखा मोननो लुबैयालासिनो सान्दुं मोननो लुबैब्ला बहा मोननो नङा होनब्ला।
बहा मोननो बहा मोननो औ
सानदुं माने नोङो सान्दुं बोथोरावबो सोरबाया अखा लुबैगोन बेबायदिनो गावबा गावनि माने ओ मोनसे लुबैथि थायो आरो सुबुं मानसि सुबुं माहारिया। दा बिदि बुंनानैथ' मिथिंगायाथ' गासैनिबो माने गासैनिबो साननायखौथ' माने फोलोमना होफैजोबगोन बेबोथ' नङा नालाय।
नङा नङा।
औ औ दा बे बिथिङाव आरो जोंनि बोथोर जा बोथोरा बायदि जोंनि सुबुं माहारिनि जि खामानि मावथाय जेरैबायदि जोंहा इन्डास्ट्रिनि बायदिसिना गुबुंले खालामनाय बे बिफां लाइफां दानफायनाय हाजो बायदिसि नाखौ खुरखानानै माने बे हाजोनि जायगायाव जुदि न' लुनाय बेफोरबायदि जोंनि ओ माने मानसिनि एबा सुबुं माहारिनि खामानि मावनायनि जाहोनावबो खायसे बोथोरा माने जोंनिया सोलायदों होननानै बुंनो हायो आरो नङा होनब्ला नोंथां। औ दा जेरैबायदि गोदोनि समाव ग्लबेल वार्मिं होननाय सोदोबानो गैयामोन औ दा जों खोनाफैबाय मा ग्लबेल वार्मिं जायनि थाखाय थारमाने जोंनियाव बिफां लाइफां खम जानाय गारि मथर बायदिसिना बारहावाया माने बारा जानायनि थाखाय माने जोंनि ग्लबेल वार्मिंआ जानो जादों होननानै जोङो मिथिनो मोनलायबाय।
मिथिनो मोनो औ।
औ दा बेफोरबायदिनो जोंनि मिथिंगानि जा बोथोरनि सोलायथाइ बेयाव माने सु बुं माहारिया गोबां माने ओ बिफाव लादों आरो। सोलायनायाव बेखौ जों बुंनो हायो आरो। थिग बेबायदिनो जोंहा बे सान्दुं दुंथाय दा जोंहा निउसफोरावथ' खोनानो मोन्दोंआनो इउरप हादोरमायाव माने जोबोद सान्दुं गोसानि थाखाय बे गारि बायदिसिना मुवा बेसादानो गलि लांजोबनाय नङा होनब्ला नों
औ औ औ औ
दा बेफोरो जोंनि सुबुं माहारिनि आरो मिथिंगानि माने बेफोर माने बि फाव होननानै जोङो बुंनो हायो आरो औ औ दा बे बोथोरनि सायावनो उननि समफोराव माने नोंथांजों माने खाबु मोनोब्ला रायज्लाय बावसिगोन दा समाथ' दिनै बांबायानो बेखिनियावनो लाखि थलायनोसै होमबा नोंथां
दे दे दे नोंथां दे
औ दे गोजोन
औ दे दे नोंथां गोजोनथों दे